हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामदो नोंथां
दङ बिदिनो नोंथां जिरायलाबायनानै दङ ओरैनो
अ
औ
जाखांबायबा नोंथां बेलासिनि
जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां बेलासिनि
औ
मा ओंख्रि
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन मैसो बेदरजों बिलाथि
गोथावआनो माथो नोंथां
औ गोथावानो माथो होनबावनो मैसोखौ ओइ माबा मिरि पारायाव लायदोंमोनलै ओरै खोलाहा
अ मेरि पारा खाथि जायो खोमाना नोंसिना बिदिबा
औ आंना माबा मा होनो सासे मिरि बिसालथि दंना
अ मोजाङानो माथो
बियो होफैदों आरो औ गावस्रा न'आव माने दिनै दिनै मा होनो सुनिबार बाराय नालाय माने मैसो बुथारदोंमोन जाहैदों थाफ्लिखौ एसे होफैदों आरो
बिदिबा नोंथां ज मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नामा
औ जायो दे नोंथां जायो
जोंहा बे बेरायनाय बा दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
हागोन नोंथां जोंहा हबा आं फोरमायनोसै नामा नोंथां
औ दे फोरमायदो नोंथां
जोंहाथ' बेरायनाय होनोब्लाथ' जोंहा बेरायनायनि माने गोबां रोखोमफोर थायो खाथियाव बेरायनाय गोजानाव बेरायनाय अबावबा मा हादर बारनानै बेरायनाय लैथोआव बेरायहैनाय अबावबा बरफआव बेरायहैनाय बेफोरबायदि थायो आरो माने बेरायनायनि गोबां रोखोम आरो जोंहा बैफोराव थाङैनायनि सिगां जोंहा गिबियाव माने गोबां सांग्रांथि एबा माने नांगौ जानाय मुवाफोरखौहाय माने लाग्रोनो गोनां जायो आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जोङो मा न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जेरै गुसु ओनसोलाव थांनोब्ला जों मा मा लाग्रोनांगोन जोंहा मा गिबियाव जों गोजां गानो थाखाय थाखाय गानग्रा जोमग्रा माखासे गुदुं सि गाननाय जोमनाय माने जुथाफोराबो मोजां जानांगोन बिनि सायावहाय जायगायाव सहैनायनि सिगां माने जों न'आव गासिखौबो माने थाग थियारि खालामना लाग्रोनांगोन आरो नोंथां जेरै बुंनो जो थाङोब्ला जों माने थाखा फैसानिफ्राय माने
ओरै मा होनो थाखा फैसाखौ जों माने न'निफ्राय थांनायनिफ्राय लानानै हजों थाहैनायसिम थाहैनानै जानानै बेरायनायनिफ्राय न'आव सफैसिननायनि मान मे जों थाखा फैसानि हिसाबखौ माने गिबियाव लाग्रोनांगोन ओरैबायदि लानांगोनदि जोंहा जुदि बिनिफ्राय थांनायाव हजों जायगा सहैसिम माव सहैजासिमावहाय बेसेबांसिम फैसा एबा रां खरसा जायो आरो बेयाव बेराय नेयाव बेसेबां रां खरसा जायो आरो बिनिफ्राय न'आव फैफिननायाव बेसेबां रां खरसा जायो माने बैफोरनि गासिबो हिसाब ह'जों माने लानो रोंनांगोन आरो नङाबा जोंहा माने थांलाय फैलायनि थाखाय गोबां खस्थ' जानो हागौ आरो बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां बेरायनाय टाइमावहाय जुदि जोंहा माने सांग्रांथि लानाया माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो जों आरो जोंना बे बेरायनाया माने गोबां रोखोमनि दङ नों बाइकजों बेरायो बेरायहैगोन ना बले माने कारजों ना नङाबा बासजों थिग बायदिनो जों माने बाइकजों बेरायहैनाय फैयोब्ला जोंहा माखासे गोबां रांखावरिनि माने बाजेटबो खालामनो गोनां जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला अब्ला जोङो जोंनि न'निफ्राय जोङो ओरै दाबसे जायगाखौनो बिदिन्थि महरै लानोसै आङो जोंनि न'निफ्राय सिक्किम थाङोब्ला सिक्किम थांजासिमाव जोंनि न'निफ्राय जेन'बा बा बाइकआ बेसेबांसे थाव खामगोन बियो बैफोरनि माने माखासे मा रांफोरखौ हिसाब खामनानै दिहुननांगौ आरो थांनानै जोंहा बैयावहाय जाहैनाय थाहैनाय बेरायनाय बैफोर गासैनिबो माने बेसे बेरायनायाव बेसेबां थांगोन बैफोरखौ माने जोङो आन्दाज खालाम हरनांगौ आरो बिनिफ्राय जोंहा मा फैफिननायनि राहा लामा लानांगौ माने फैफिननाय टाइमावहाय जोंहा बेसेबां रां खरसा जागोन आरो जानाय लोंनाय नायाव बेसेबां थांगोन थानायाव बेसेबां थांगोन
आरो माखासे गोबां जायगा गिदिंनांगौ थायो बैफोर जायगाफोरावहाय बेसेबां बेसेबां रांफोर खरसा जागोन बैफोरनि गासैबो हिसाब खिथाबखौ जोंहा बेरायनायनि सिगां लाग्रोनांगौ जायो आरो जुदि जों बेरायनायनि सिगां हिसाब खिथाब लाग्रोआ लासिनो जों माने ओरैनो बेरायहैयो अब्ला जोंहा माने रांखान्थियाव माने जो गोबां माने उसुबिदा जानो हागौ आरो
औ
रसाबो नांनो हागौ आरो न'आव फैयालासिनो बबेबा हटेलफ्राव माने खामानि मावबोनांनोबो गोनां जानो हागौ आरो
औ औ
बिनिखायनो माने बेरायनायनि सिगां जा सांग्रांथि लाग्रोनांगौ आरो बेरब्ला आरो जोंहा मा लोमजानाय साजानाय बायदि माने मुलि बिजि बायदिफोरखौहाय जोङो मा बेगावनो लाफानांगौ आरो मानो होनोब्ला जों बेरायनाय समावहाय बबेबा दाबसे जायगायाव बेरायहैब्ला जोङो मा माखासे माने माबाखौबो मोननो हाया आरो मा होनो बेफोरबायदिनो मेडिकेल बायदिफोरखौबो जों मोननो हाया आरो जायनि जाहोनाव माने सोरबाबा अबेबा जों माब्लाबा खोनायो बेरायनायावनो थैनाय बैफोरो बैफोरनि जोहै जायो जायो आरो आरो बेरनाय समावहाय जोंहा मा बांसिनै गाव गावनि मुवा बेसादफोरखौहाय माने गोबां सांग्रांथि लाखिनांगौ आरो एबा आब्रुथि लाखिनांगौ आरो मानो होनोब्ला जोंहा बेरायनाय समावहाय न'निफ्राय गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव थाङोब्ला बायदिसिना ग म मांग बेसादफोरा गोमायोब्ला जोंहा मा गोबां खहाबो जानो हागौ आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो गावनि माखासे गोनांथि लेखाफोरा गोमायोब्ला जोंहा गोबां खहा जानो हागौ बिनि थाखायनो जोङो गोमानायनिफ्राय बारग'नो एबा बासायनो थाखाय जोंहा गोबां राहा लानांगौ जायो आरो गावनि मुवा बेसादनि फारसे माने गोख्रों आन्दाज लानांगौनि गोनांथि
जानानै फैयो आरो बेरायनाय समफोराव आरो जानाय लोंनायाव जोंहा गोबां सांग्रांथि जानांगौ आरो बेरायनाय समाव मानो होनोब्ला मोनदों होननानै जानला मोनला बेरायनाय टाइमाव जायोब्ला जोंहा मा माखासे हरखाबै जाब्रबथायबो जानो हागौ आरो जेरै खिनाय बेमार हासुनाय बेमार बैफोरबायाददि माने बायदि बेमारफोर जानो हागौ आरो आरो जोंहा बिनि अनगायैबो मा होनो हान्था मेलानि सायावबो गोबां सांग्रांथि लानांगौ जायो आरो बेरायनाय समावहाय बुंनो थाङोब्ला माबायाव लानांगौ होनबा लामा बारस'नाय बबावबा मा होनो गारि इरायनाय बायदिफोरनि ओमफ्राय माने जों गोबां सांग्रांथि लाखिनांगौ नङाब्ला मा गाव गावनो माने ल' गोमानांनोबो गोनां जानो हागौ आरो गारि एबा हान्थाामेलानि जाब्रबथायाव खोनार ना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङाबो हान्थामेला बिदिबा नोंथाङाबो फंनैसो माबफोर बुंनो हागोन नामा दावबायनायनि सायाव?
औ नोंथां जोंहा दावबायनाय बा बेरायनाय होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनिखौ जों नुहुरो जेरै जों बाइकजों बेरायो बा ट्रेनजों बेरायो बासजों बेरायो बिदिनो बिरखंजों बेरायो बिदिनो गुबुन गुबुन गारिफोरजों जों बेरायनायखौ नुहुरो जाय जायगा गोजानावबा जों
औ
गोजान हादर थांना बेरायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो आंबो मोनसे बाइकजों बेरायनायनि सायावनो एसे बुंनोसै जोंहा बाइकजों
औ
बे न
औ औ
बे बेल मेघ
औ
बा जोंहा हारसिंथ' थाङा नालाय बेयाव जोंहा माखासे लोगोफोरजों ज' इन्ट्रेसयै थांनाय जायो बेयाव जोंहा दसजन फन्द्र'जन
औ औ
दि बाइकजों जों बेरायनो लुुबैयो मोजां मोजां बाइकखौ जों लाङो जेरै जों हिमालयान होन हिमालयान बिदिनो
औ औ
हिमालयान बेफोरबायदि माखासे बाइकफोर बा गुबुन गुबुन रोखोमनि
नांगौ नांगौ नोंथां औ
बेयाव जोंहा माखासे
औ
रां नांगौ जायो जों रांखौ थोजासे बिबांनि लांनांगौ लांनांगौ बेयाव जोङो गोबांथार मानो होनोब्ला जोङो गोबांथार थाव सो थाव सोनांगौ जायो बाइकआव
औ औ औ औ औ औ औ